औ औ खोनायाखै नोंथां
औ खोनानो
हेल' न्थां ओह
औ हेल' खोनादों
अ नोंथां
नोंथाङा आंनि माथोखो खोनादोंबा
अ अ हेल'
अह अह खोनादों नोंथां खोनादों
उम उम
नोंथाङा ओरैनोरे दासान्दि मा खालाम गासिनो दं
आंलाय दा दैलां बोथोरनि दुब्लियावहाय दुब्लियाव खामानिफोर माइ गायनाय खोथिया फुनाय बिदिनो आरो जोलुर बा ओइ फुटबल गेलेगासिनो एसे एसे टाइम मोनबाथाय
औ नोंथांमोननिसिंथ' माइ गायनाया सोलिगासिनो दं दा ओ माबायदि सोलिगासिनो दं ओ मानसिफोरा गायखांबाय गायखाङाखै आरो अखानि अखानि दै दैनि थाखाय प्रब्लेम जाना दं नामा नोंथाङा एसे सुंदुङै फोरमायना होबानो जाबाय
जोंनिदि गायनायाथ' गायजोब्बायानो फ्राय ओ आरो मानसि गायखांजोब्बाय दे आरो एसे दंबावो ओमफ्राय आरो दुब्लिनि दैनि थाखायथ' अखाखो मोनाखै
औ बिनिफ्राय नोंथांमोनथि दासान्दै अ अ खोनादों नोंथां बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिं दासान्दै माबायदि सोलिगासिनो दङ' आरो अखा दोनाखै नोंथांमोनथिं?
अखाया हाथाराखैमोन दिनि एसे थाइफ्रिना थाइफ्रि लांदो ओमफ्राय सान्दुंआथ' दुंगासिनो मैया दाख्लैनिफ्राय।
आच्छा बिनिफ्राय ओ नोंथाङा नोंथाङाथ' ओ फुटब'ल खेलाखौ गेलेयो जान नांगौ।
औ औ गेलेयो।
बेनिफ्राय ओइ बै फुटबल गेलेयाव खेलायाव खैजोनसो मानसि नांगौ जायो आरो नोंथाङा बहा बहा गेलेनानै फैनो मोनखो बिनिफ्राय ओ क्लाबजों गेलेयोना नोंथाङा? ओरैनो बेलेग बायदिसिना गेलेयो बेफोर थ' एसे फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा।
गेलेनायाथ' बेवहाय ओ जों मोनसे टिमावहाय खेबसे लागैनो फिलाव ओ जिसे जोन माने एगार'जन गेलेनो हायो आरो ओमफ्राय साबस्टिटिउट थायो साबस्टिटिउट माखासे थानो हायो खिन्थु सा दा बर्तमान साबाखो खालामनो हायो आरो साबस्टिटिउटआव। ओमफाय आं गेलेनायाथ' ओरैनो डिस्ट्रिक ओमफ्राय क्लाबजों सुपार दिभिजन गेलेयो। एमफ्राय मोननैसो कापजों क्लाबजों गेलेनो मोनबाय आरो दा बर्त'मान मोनसे क्लाब दों दों आरो।
औ बेनिफ्राय
औ।
ओ नोंथाङा नोंथाङा बेसेसिम फरायनाय ओरैनो नोंथाङा?
फरायनायाथ' आं डिग्रि फरायबाय डिग्रि फरायदों।
बेसेसेमाव फरायगासिनो दं?
फरायनाया माने आं दारजे मोनबायमोन। थारसेम मोनबायमोन आं एसे गेबस दोनथ'दो र' गेबस दोनथ'नानै दा लागोन सानदों बे
ओमफ्राय बिनिफ्राय आं नोंथांनाव मोननैसो मिथिनो लुबैदों जे नोंथांनाव आं सोंनो नागिर दों ओ।
औ गेबस
दासानदै ओ जेरै आसाम पुलिस आसाम फरेस्ट एस सि आर्मि बेफोरबायदिनि अनलाइन ओंखारगासिनो दंना बेयाव नोंथाङा जेनेबा अनलाइन खालामदों खालामाखै आरो बैफोराव थांफेरनो मोनदों मोनाखै नोंथाङा एसे फोरमायनाबानो जाबाय।
नोंथाङा मा होनदो एसे सि
औ नोंथां ए सि सि आसाम पुलिस कामान्ड' बेफोरबायदि बायदिसिना दङ ओ बेनो नोंथाङा बबेबा मोनसेफोराव जेनेबा होफेरनो मोनबाय नामा खारफेरनो मोनबाय नामा? बेनिफ्राय एगजामफोरखौ होफेरनो मोनबाय नामा बेफोरखौ नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होबानो जाबाय।
एस एस सि नियाथ' देग्लाय देग्लायसो पास जादोंमोन आङो एस एस सि नि देग्लाय फास्ट होनानै ओमफ्राय इस एस सि नि रिजाल्टआबो ओंखारबाय। ओमफ्राय पुलिस कामान्ड' फरेस्टनिफ्राय देग्लायसो मा खालामदों फार्स्ट टाइम माबा खालामदों आरो अनलाइन खालामदों बा एप्लाइ खालामदों। खालामदों माने फार्स्ट टाइम खालामनो मोनदों एबारसो। ओहोम ओमफ्राय दाथ' जाथ'वाखै बर्थमान खारनायफोरा आरो नांबावगोन जां ओ अक्ट'बर माबाफोरावसो जागोन खोमा नभेम्बर अक्ट'बरफोराव।
ओमफ्राय आर्मि अगनिभिरनि खारनो मोनदोंमोन।
औ नोंथाङा आर्मि अगनिभिराव ओ खारनो मोनदों होननानै बुंदों ओ बैयाव नोंथाङा थांनानै माबायदि खालामदों आर्मिफोरा आरो माबायदि खारनांदों माबायदि थाहैनांदों बेफोरखौ नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां।
थाहैनायाथ' जों खारनायनि सानसे सिङाव थाहैदोंमोन। ओमफ्राय आं या बेद लाक जाबाय जे मोनसे अखायाव हाब्रु जाजोबनानै मफ्राय उनाव गोलैबाय आरो उनाव गोलैनानै ओ जागायावबो हामामोन बा ग्राउन्ड सिस्टेमाबो हामामोन। थांजोबनो मोनदियासै टाइमसिमाव लागै। एसे गाज्रि जाबाय आरो खारनायाव।
बिनिफ्राय नोंथाङा माबे जायगायाव गोलैदोंमोन?
आं अदालगुर खोनादों बा नोंथां?
बेनिफ्राय आं नोंथांनाव आरो मोननैसो कुइसन सोंनो नागिरबावदों जे औ नोंथां खोनादोंना?
अ खोनादों।
खोनादों ना‌ नोंथांआ?
अ अ।
दाबो मिथिखायो।
बै कम्पिउटाराव कम्पिउटार जों बाहायनो थाखाय मा मा आदब खायदा बाहायनांगौ आरो मा मा कम्पिउटारखौ जों मा मा खामानियाव बाहायो बेफोरबायदि आरो।
कम्पिउटारखौलाय आङो कम्पिउटार कर्स लानो मोनाखै अब्लाबो एसे मिथियो आरो ओ गोरोन्थिबो जानो हागौ जे कम्पिउटारजों सालायनो थाखाय कम्पिउटारनि मोनसे टिभि थायो टिभि सिस्टेम ओमफ्राय जों बेवहाय माउस नुगोन ओमफाय किबर्ड नुगोन जे टाइप खालामनाया ओमफ्राय सिङावहाय अन अ बा गस्लायो ओमफ्रार हार्दवेर मोनसे माबा बेव सोनो थाखाय ओमफ्राय कम्पिउटारखो जों गोबां खामानियाव इउस खालामनाय बेनि लोगोसे बेवहाय प्रिन्टिं मेसिनखौ एड खालामनो हायो जोङो जेथु जों जेरक्स खालामो। ओमफ्राय जों बेलेगजोंहाय जोङो सम्पर्क माने जुगा जुग सिस्टेम बायदि बेबायदि खालामनो हायो आरो इमेल सिमेल इन्टारनेट जों बे बेफोरखौहाय नायनो हायो कम्पिटारजो।
औ बेनिफ्राय औ नोंथां आं खोनादों। बेनिफ्राय नोंथाङाथ' बेखौ बुंबाय ओ जेनेबा आरो इन्टारनेटनि ओ बागैनो नोंथांनाव सोंनो नागिरदों जेरै मबाइल फनजों जेरै मबाइल फनखौ बाहायो ओ बै मबाइल फन बाहायनायजों लोगोसे जों मा मा खामानियाव ओ खामानि मावनानै जों मबाइल फनदो जाफुंसारनो हायो माबायदि मबाइलफोरखौ बाहाय माबायदि खालामो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनाहोबानो जाबाय।
गोबां उम जों रांबो खामायनो हानाय अपरसुनिटिफोर फैदों जेनेबा जों भिडिअ' बानायनानै बा जों गाज्रिबो दोङो जे एप्सआव जों जु बेबायदि जुवा टाइप गेलेनानै जों बेवहाय फैसा जिखिनि हायो बा हारिनि बायो बेफोरखौ बादहोनानै जों जेराव मोजां खामानि बेयावहाय इन्टारनेटआव बाहायनानै जों गावनि जिउखो दानो हायो आरो आगबारिलांनो हायो आरो इन्टारनेटनि गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो जायफोरा जोंनि ओ एगजामपोल होनायाव ओ सहाय खालामो आरो जों बेनिफ्रायनो फरायनानै जों बा कलिफाइ जानोबो हागौ बेफोरबायदि।
बेनिफ्राय नोंथांआथ' बेखौ बुंबाय आ आरो जोङो जेनबो जों मबाइल- मबाइल फन इन्टारनेटआव जों बाहायनो हायाबा जों सुबुं माहारिया माबायदि जानांगोन। नोंथाङा एसे फोरमायनाहोबाव बेखौबो जोंनि आखायाव मबाइल फन गैयाबा जों माबायदि थानांगोन आरो मा बेखौ फोरमायना हो नोंथाङा एसे सुंद'यै।
गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि गैयामोन जों दा डेभलपमेन्ट जाबोबाय थादों डेभेलपमेन्ट जानाय लोगोसे जों कम्पिउटार बा स्क्रिन टाच मबेल बेफोरबायदि ओंखारलांबाय थादों इन्टारनेटा गोदान- गो दान बुस्तु ओंखारबाय थादों स' दा गासै सारबा गासै माबायावबो ओ जुआवनो इन्टारनेट मबेल फननि गासै जाहाल माबाजुब्बाय आरो जे मानसिया मानसिनि गोनांथि बेफोरबायदि इन्टारनेटआबो मानसिनि थाखाय गोनांथि जाजोब्बाय। ओ बे गोनांथिखौ लानानै जों आवगायलांङोसि नो दोङो बेफोर जुदि गैया जायो जों दा जिबायदि जों बेलेग बेनि जायगानिफ्राय गु गुबुन जायगायाव रायलायनो हादों बा गुबुन जायगायाव मिथिनो हादों। उमुग मायबा मायबि दोङो होननानै जों दा बेफोरखौ मिथिनो हानाय नङा बा जों मोनसे गोदो जुगनि दिन फैनाय बायदि मोनफिनगोन आरो।
औ नोंथां गोजोनथों नोंथां गोजोनथों
औ गोजोन्थों दे दे